हेल' औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सोंजागोन दे।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव बेखौनो सोंनो नागिरदों जे जोंहा ओ बर'नि गेजेरावहाय माखासे फोरबोफोर दङ नङा होमब्ला
औ
ओ बिनि गेजेराव मागो फोरबोबो होननाय मोनस से दं जोंहा। बे फोरबोनि बाग आगै नोंथाङा सुंद'यै एसे आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। उम बर'फोरा ओ माखासे फोरबोफोर फालियो बेफोर फोरबोफोरानो ओ खायसे धोरोमारि फोरबो खायसे बोथोरारि फोरबो आरो खायसे आबादारि फोरबो। दा बिब फोरनि गेजेराव नैबे मागो फोरबोआबो बोथोरजों आरो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंजानाय मोनसे फोरबो आरो दा नैबे मागो फोरबो खौ मागो दमासि होननानैबो बुंनाय जायो। दा बे माग गो फोरबोखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माग दानावहाय खुंबोनाय जादों आरो।
औ
ओ नैबेयो जागायजेनो पुस दाननि जोबथा खालाराव।
औ
फ्राय ओरै मागो दानाव बियो जरायदेरजानानै खुंजायो आरो। दा नैबे फुस दाननि जोब था खालार खालि खुंनायखौ जोङो दमासि होननानै बुंनाय जायो।
औ
बै दमासि खालि बर'फोरा ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो।
औ।
बे लावखार ओंखाम जानाया ओरैबायदियै उजिबोदों जे माखासे आबादारि गामिफोरनि लाव अखारफोर एबा दाहोनाफोर एबा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आबाद मावखांनानै माइथिखो खांनानै मारा होखांनायनि उनाव जा दुब्लि फोथारा लांदां जायो बेयावबो मोनसे रंजानाय खालामनो थाखाय ओंखाम संनानै जायो आरो। बेखौनो लावखार ओंखाम। होननानै बुंनाय जायो बे समाव बिसोरो नैबे नारा आरो थालिर बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनानै मोनसे न' बायदिबो लुयो आरो बेखौनो बेलागुर होननानैबो बुंनाय जायो बबेथिंबा बबेथिंबा भेलागुर होननानैबो बुङो आरो।
औ।
दा बे बेलागुरावनो बिसोरो हराव हर थायो आरो बिसोरो गिबियाव जेनेबा सानावबो संनाय खावनायखौ खालामबाय खालामनानै मोनाबिलि समावहाय। दै ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बिसोरो। जायो आरो जानानै। बिसोरो रंजायो मोसायो मेथाइ खनो। बिनि। अखानायै खोमसि खोमसि हरावनो बिसोर। बिसोरो दुगैनानै। सान ओंखारनायनि। सिगाङावनो नैबे बेलागुर न'खौहाय। सोरगिदिं गिदि। गिदिंनानै इसोरखौ खुलुमनानै आर'ज गाबनानै सावनाय जायो आरो।
औ।
बेनिफ्रायनो ब। बाग्लायबोयै बाग्लायबोयै आथिखालाव बर'फोरा एबा आसामारि सुबुंफोरा खायसे खायसे नैबे मागो फोरबो। महरै बेखौ। फालिबोबाय आरो दा बै एखे रोखोम। खैनो।
औ।
आथिखालावबो खुङो नाथाय आथिखालनिया एसे सोलायबाय गोदोनि समाव लावखारफोर दाहोनाफोरा खुङोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला ख्लाफोरा ओ हानजा हानजा एबा बिब्दिनो ग्रुप वाइसैहाय खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बबेयावबा बबेयावबा गामि गंसेनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बयबो सुबुंफोरा लोगो नांनानै जमा ओंखाम लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोन नाय जायोसै आरो
औ
उम दा बेनि अखानायै मा मा खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
औ हागोन दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिनि उनाव बे लावखार ओंखाम जानाय नङा होमबा बिनि अखा नायै जोंहा माग दान माग दाननि से अक्ट जायो नङा होमब्ला
औ
ओ बे सानखालिहाय आंनि मिथिनायाव जों बर'फ्रा ओ बयबो बे समावहाय आबाद मावनानै आबादनि फिथाइखौ बयबो मोनो नङा होमबा जेरैहाय सि सिबिं सबाय माइ माइब्रा माइरं बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाखांनायनि उनावहाय जोंहा जानो थाखाय ओ गोबां बायदिसिना थायो नङा होमब्ला ओ बे खु खौनो जोङो आंनि मिथिनायाव बे बोथोरावहाय ओ खोमसि खोमसियावनो एकदम मा होनगोन रावबो सिखारै समावनो जोंनि बर आइजोफ्रा देखानानै लानाय अन
औ
माइरंनिफ्राय देनानै लानाय अन माइब्रा माइरंनि माथा माइरंनि बायदि रोखोमनि फिथा बेखौ एवनानै लायो जेरैहाय ओ जोङो दैनि सिथाव होनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुंजों गाबज्रियो ओ थाव फि दा होनना बुङो आरो एन्थाब गुबुन गुबुन जायगायाव अनासि दि होननानैबो बुङो एबा फिथा लावदुम हुननानैबो बुङो बेफोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै ओ बे फुंबिलि समाव जोङो बयनिबो नखराव मोनजायो आरो एनिफ्राय गोदोआव दंमोन जोंनि गामियावहाय बा गामि खाथि खालायावहाय जोंनि गथ' उन्दै उन्दैफ्रा बे फिथाखौ नखर नखर थांनानै मागिहैयोमोन आरो नाथाय आथि खालाव बेखौ जोङो खम जाबोनायखौ नुबाय ओन सोरबा न'आवनो जानानै थायो एब्ला स-सरबा सोरबा बेरायनायनि मुङाव एसे एला बेरायनानै जेनेबा बे नख'रनिफ्राय बै नख'राव थांनानै जानानैल' फैयो मागिनायखौ नुबांला आरो
औ
ओमफ्राय आं बे समाव नोंथांनाव नैबेखौसो सोंनो सानदों जोङो बे माग दाननि से अक्ट' खालि फुंबिलि समावनो रावबो नुयै समाव एबा रावबो सिखारै समावहाय जोहा फिथाइ थायनो रोङै ओ बिफांफोर थायो नङा होमबा बेवहाय खायसे खायसेखौ सेन्देल गानहोनाय खायसे खायसेखौ हासिब नि माला गानहोनाय एबा जिगाबनि माबा हेबनानै खाना होनाय नुयो नङा होमबा बिखौ मा मानि थाखाय खायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बर'फोरनि गेजेराव माखासे सुबुं फोथायनाय दङ बेनिनो नैजोंबो माखासे सुबुं फोथायनाय सोमोन ओ हाब फाननानै दङ आरो
औ
बेनो जाहैबाय जुदि बेबायदि खालामोब्लालायनो नैबे बिफाङाव फिथाइया थायोनो ओमफ्राय जायावनोखि एसे थायखाबाय बि बिसोरो बरहा फिथाइ बुरजा होसिनबावोनो आरो ओ बियो ओरैबायदि साइन्टिफिकेलि बुंनो थाङोब्ला जे बेवहायो जोङो बै बिफांफोराव जिगाब मुथाखौ जों खानानै होबाय बा ओ माबाजोंहाय बायदिसिना जिफोरजोंहाय बेयावबो खानानै होबाय बै हायाव थानाय माखासे एम्फौ एनलाफोर थायोना बेफोरो दंफांजों मानखोनानै बै गययाव एबा बै फिथाइयाव बिफांनि फिथाइयाव जाहैनानै बै न फिथखौहाय नस्थ' खालामो अब्ला बेबायदि खानानै होयोब्ला बे मानखोलांनायावनो मानखोलांनायावनो बै ससेयाव जिगाबखौ खाना होदों बेयावनो बियो आन्दायनानै थायोनो गिदिं गिदिं आन्दायनानै थायो अब्ला बियो गोजोन थिं थांनो हाला ना अब्लानिया बै फिथाइफोरा मोजाङै जेबो एम्फौफोरजों जाजाया लाफासिनो सम बायदियै मोजां फिथाइ होयो होननानै फोथायो आरो
औ
बेनिफ्राय मायाबाफोर दंबावो नामा नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायदो आंनि मिथिनाया बेनो आरो
नंगौ नोंथांनि फोरमायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय बेनिफ्राय आङो नोंथांनाव नैबेखौ सोंनो सानो ओ जोंहा बे बोथोराव जे बा बे फोरबोआव फिथा लावदुम जे ग जायगा लानानै जा जायगा गुबुन मुंबो गाबज्रिनो हागौ बे फिथा लावदुमखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ गिबियावनो आङो मोनसे खोथाखौ फोरमायग्रोनोसै आं मिथिनाय बादिब्ला आरो दै ओ बर फोरा मोनसे फोथायनाय दंबावोनो जे मागो फोरबोआव फिथा लावदुम जायोब्लालायनो नखरनि मोसौआव दुमालु जायो बा गाराय जायो सिथर बिदि होनना फोथायो आरो बेनिखायनो फ्राय नखरफोरा फिथा लावदुमखौ जाया। नाथाय आथ थिखालाव जाय ओ मोसौनि बिबाङाबो खमायलांबाय माने नखराव फिसिनाया आरो अब्ला ओ बेजों जेबो रिलेटेद गैला होननानै फिथा लावदुमखौ सोरखौबा सोरखौबा जानायखौलाय नुनो मोनोसै
औ
दा नैबे फिथा लावरुमखौ जोङो ओ माथा माइरं जों एबा जोसा माइरं जों बानायनाय जायो आरो। गिबियाव बै माइरं। खौहाय मोजां सुखन्ना लानानै सोमनानै लानाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय सोमखांनानै ओ से गनथा। बा नै घन्टा सोमखांनायनि उनाव जेब्ला माइरंआ एसे गुरै जागोन ना। अब्ला बेखौ। उवाल नङाब्ला दिंखियावहाय देर। नाय जायो। देनानै बेखौ। अन गुन्दै जायोब्ला ओ गाग्रि ओ सोरबा सोरबा थिख्लि। बेवहायबो सावनो था खाय ओ जगार खालामो आरो। दा बेखौ। सावनायाव गिबियावहाय बै गाग्रि नहलेबा थिख्लियावहाय दैखौ गिबियाव ग्लब ग्लब गोदौ होगोरो। जेब्ला दैया गल्ब। ग्लब गोदौनानै। नोंथां जोंना समा जाबायमोन दोनथनोसै दां।
औ साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
ओं।
दे बिदिब्ला।
औ दे।
औ।